औ नोंथां नों नों थांनिसिमबो ओमबा जोङो औ औ नोंथाङा खोनादोना
औ
हेलौ' औ नोंथाङा खोनादोना
ओ खो खोनागासिनो दं नोङो
औ होमबा नोंथां जोङो ओ दसे हारिनि बागै दसे सावरायलायनोसै न'
औ औ
खोनादो औ होनबा जों औ जोङो हारिनि बागै होनबाथाय ओ गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय गासैबो जोंनि हारियावनो गोलैनाय जायो आरोना
औ औ
ओ गाननाय-जोमनायनि होनबाथाय जोङो गोदो-गोदायनि गोदो-गोदायनिफ्राय ओ एसे सोलायनायखो नुनो मोनदो सोलायनाय होनोबा ओमफाय गोदो गोदायहाय ओ न'आवनो दानाय जिखो गाननायखो नुनो मोनोमोन आरोना दानि जुगाव बांसिनानो इदि अम हाथायाव फाननाय एबा बायनानैसो गाननायखौ नुनो मोनो ओमफाय ओ बांसिनानो दा बर' आयजोफोरा बांसिनानो बर'नि गुबैयै दख'नाखो गाननायखो ओ गाननाय गारबाय आरोना ओमफाय जोङो बेखोनो सोलायनो सोलायनाय नुनो मोनदोदि जोंनि हारिनि बे दख'नाखो ओ मालाबाबो गारनाङा आरोना मानो होनोबा जोंनि बर'नि मोनसे बे सिनायथि नङा होमबा नोंथां औ होमबा जोङो ओ जि दानायनि बागै होनोबाथाय गोदो गोदायनिफ्राय बहुद सोलायबाय दानिया ओ जो गोदो जों आर'नाइखौबो न'आव दानायखो जोमनायखो एबा नुयोमोन ना दानि ओ दानि जुगाव माने आर'नाइ दानायखौ बांसिनानो नुला नोंथाङा मा फोरमायनो सानगोन बेनि बागै एसे फोरमायहरदो।
नोंगौ हारि होनोब्ला जे जायफोरा गावनि माबा मोनसे गाननाय जानाय लोंनाय धोरोङारि दङ जायफोरहा बेखौनो मोनसे हारि होननानै हमनानै लानो हायो जोङो। नोंथाङा बुंनाय बाय दि नोंगौ हारि हिसाबै जोंहाबो गाननाय दङ गाननाय जोमनाय आरो बे गाननाय जोमनायखौ जोङो गाव गावनो नांगौ समावहाय नांगौ बायदियै जेरै गाननायनि बेलायावहाय हिनजावफोरा दख'ना हौवाफोरा गामसा आरो बबेयावहायबा जेनेबा गोदोनि समावहाय जेनेबा दावहा नांनो थाङोब्ला बा माबा मोनसे फोरबायदिखौ जों गाव गावनो बानायनानै लायोमोन। आरो बेफोरखौ उम बेफोरखौ गाहायै हिनजावफ्रानो दायोमोन हौवाफ्रा इसिबां मानि दायामोन बेखौ आं मिथिया आरो बेफोरावहाय नांगौ जानाय जे दखना दानाय गामसा दानाय आर'नाइ दानाय बेफोरबायदि जि जोम दानायफ्राव गोनां जानाय माखासे मुवा जेरै साल खुन्था बेबाय दिनो थाथ साल बायदि बायदि जे आगजुफोर बेफोरखौहाय जे हौवाफोरानो बांसिन बानायनानै होयोमोन हिनजावफोरनो
औ नंगौ औ नंगौ नोंथाङा सै थिगखोनो होनदो
उम बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो हारि हिसाबै जे गाव गावनि दानाय दुनाय दानाय लुनाय बेफोरखौ जों गाव गावनो बानायनानै एबा दानानै जों जोंनि जिउ खांनायावहाय बाहायबोदोंमोन ना थाय आथिखालावहाय मा जाखो गोदान मुगाजों लोगोसे बोथोरा सोलायबोनायनिफ्राय सोलायबोबाय आरो मा खायसे माने समजों बोथोरजों खाब जानानै जेनेबा टावउन सहरफोराव जेनेबा हमदो हिनजावफोरखौनो बांसिन नोजोर होयो नालाय हिनजावफोरा दख'नानि सोलायै सुरिदार माने बाजाराव मोननाय बायदि गानग्राफोरखौ बायनानै गाननाय नुस ओ बेफोरनो नङा होमबा जे नोंथाङा जे बुंदोंमोन हम बिनिफ्राय दे एसे नोंथाङा बुंदोलाय
औ जोङो ओ मानो होनो थाङोबा जोंनि बर'नि जा ओ आइजोफोर थायो गावसोर नाज जानायनि सायाव नङा होनबा लानानै हारिखौ फोथांनो थाखाय जोङो गाननाय जोमनायखो गावनि हारिनिखो हारिखो जेनेबा फोथांनो थाखाय जोङो मालाय हारिनि बा ओ माबाखौ लानाङा इखो आं फोथायो एबा सानो ओमफाय जोङो ओ जानाय लोंनायनि होनोबाथाय जोङो जोंनि बर'नि माबायावहायथ' ओ जुमाय गिसि एबा सेरेबफोर थायो नालाय
औ
औ ओमफाय बेफोरसो जोङो ओ बा लिमिट हिसाबै लोंनांगौ एबा बेथ' नियम खान्थि गोदो गोदायनिफ्राय लोंबोनाय एबा ओ जोंनि ओ जुमाय सेरेबा बांसिनानो माबाफोरावबो मिथिजाबाय बा ओ मोनसे जोङो माबानो थाखाय ओ बेफार बेफारबो खामनो हागोन होन्नानै बा माबा ओ मा जेराव सरकारनि पारमिसन थाबा जोङो से गोदान बा फिसा आरजिनो थाखाय माबानो होन होननानै बा देरहानो हागोन होननानै आं सानो
उम
ओमफ्रायाय जोङो बेखौ ओ लिमिट हिसाबै लोंनानै जोंनि हारिनि जा नियम खान्थि बेफोरखौ फालिल लांनांगौ होननानै आं सानो मानो होनोबा गोदो गोदायहाय बांसिनानो सेरेफ जौ लोंनानै बांसिन बर बर' नि नखराव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनबोदों नोंथाङा बिनि बागै मा होननो सानो
नोंगौ जे लों नाय जेरै जोंनियावहाय बेखौहाय जौ गोरान होनो नोंसिनाव जायखौहाय सेरेब होनदों
औ नंगौ
बेहाय बे जौखौहाय जे बांसिनै सिगांनि समावहाय जों जौगिसिखौहाय बांसिनै लोंनाय आरिखौ नुयोमोन आरो बे जौ गिसि बेहाय बांसिन जेनेबा सावरि बादालि बेफोरबायदियावहाय लोंनाय हाबा हुखा बेफोरावहाय लोंनानै रंजानाय बेफोरबायदिखौहाय नुयोमोन आरो लोगोसे बे लोंनानै रंजानायनि अन अनगायैबो जोंनि समाजावहाय माखासे लोंनानै माने लामा सामा उन्दुनाय बेफोरबायदि मोनसे ओरैबायदि खोनालायदों जेनेबा बुंलायनाय दं आरोखि गोदो। गोदाय जोंनि हारिया बेबायदिनो जौ गिसि गोरान लोंनानै लामाफोराव उन्दुलाबायो आरो बेबायदि समावनो जे जौफोरा खुगायावहाय औ माया अमाया जौ मानसिनि खु खुगायावहाय जेनेबा मोनामसुलांनाय आरिनाय बेफोरबायदि थासारियावहायबो जानानै फैदोंमोन होननानै खोनायो आरोखि नाथाय
औ
आरो बेफोरखौहाय जे फोसाबनो थाखायबो माखासे जे गियानि मान। फोर आवगायबोदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जों एसेब्लाबो सोलायनाय फैदों बेबायदि आरोखि नङा होमबा? नोंथां
औ नोंगौ
औ जौनि बाहायनाय रांखान्थि बेखौ एसे बुंदोंमोन ना नोंथाङा
औ औ औ
नोंगौ जोङो।
औ नोंथाङा मा होनदोंमोन?
औ थारैनो जोङो थारैनो जोङो नआव संनाय जौफोरखौबो माखासे नखरफोरा गावबा गावनि जे रांखान्थि फालांगि बे महरैबो बाहायनाय जौ संनानै फाननाय आरिनायफोरखौ नुयो।
औ
नोंगौ। बाजारावहायबो फानो जौखौहाय नाथाय बिसना बिलाथि जोंनिया गोरान जोंनियावहाय एसेबां मानि बे सरखारारनिफ्राय टेक्स आरि लानाय नुनो मोना आरोखि आङो।
जोङो नाजानायख नोंथाङा जा होनबाय माने जोङो नाजानाय थाबा सानसेबाबो जाफुंगोन होननानै आं फोथायो आरोना।
हा।
नोंथाङा जा होनबाय दा माने सरखारारनिफ्राय टेक्स मोनाखै एबा जा फोरमायबाय नोंथाङा
औ।
बेखौ आं सानो माने जोङो नाजानाय थाबा सानसेब्लाबो जाफुंगोन होननानै आं फोथायो आरोना।
खोनाबायना नोंथाङा?
औ खोनादों एसे लामाजोंहाय ट्रेक्टर सालायबोदोंमोन नालाय एसे दावराव खोनादोंमोन। खोनानो नागिराखै सावना।
औ।
उम।
ओमफ्राय जोंङो हारिनि होनबायथाय आरो जोंङो गोदो गोदायहाय बांसिनानो बैसागो जा फोरबो मोनसे बेखौ जोंङो बांसिनानो दामनाय देनायजोंसो रंजानाय जायोमोन नंङा होमबा रंजानाय बे जोंङो दा बारा मानि गोदोनि बायदि नुलिया मानो होनोबा दामनाय देनायाबो माबानि ओंखारजोब्बाय होननानै ओमफाय जा जोंङो गोदोहाय खननानै बा दामनानै मोसानायखौ नुनो नुयोमोन दारमाने बिदि नंलिया बांसिनानो बक्स बाहायनाय जाबाय आरो ना बिनिबा नोंथाङा मा होननो सानो
नंगौ बेखौहाय नामा बेहाय दोनथ'सैमा दिनैहाय
औ औ दे होमबा।
खोनादोंना नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो दे गोजोननाय जासबाय।